हेल'।
औ।
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ नोंथां? औ औ नोंथांनिसिम आङो मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन गिबियावनो नोंथांनिसिम बिथां मोन बिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिम आंनि सोंथिया बेनोमोनदि जेनेबा नोंथाङा जोंनि मैगं थाइगं बा बेफोरबायदि जोंनि बा हारिनि हारिमुनि बागैा मैगं थाइगंनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ।
औ।
मैगं थाइगंफोरखौहाय हाग्रानिफ्रायबो बुथुमनानै जायोा गावनि न'खरफोरावहाय एसे खनासे बा खनानि ह फोरावनो जों आबाद मावनानै जानायखौहाय जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंनि बर'फोराहाय गोबां रोखोमनि गावनि आदब बा गावनि खान्थिजोंहाय गोदोनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि खहाबथाव खहाबथाव ओंख्रिफोरखौ संनानै जाबोदों। बेफोरनि गेजेरावनो जों गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौहाय बर'नि गुबै ओंख्रि होननानैबो मिथिनानै मोनो। जेरैबायदिहाय जोङो मोनथिखायो गासैबो जे अनला खारै जों दाउ बा अनला खारैखौहाय गोसो बादिहै जानो हायो। जेरैबायदिहाय नों नाजोंबो जानो हायो बा औवा मेवाइजोंबो जानो हायो गोबां रोखोम नि गोबां गुब गुबुन गुबबुनय बेदर बाना गोबां रोखोमनि आलुफोरजोंबो गुबुन गुबुन जा ओंख्रिफोरजोंहाय जोङो अनला खारैखौहाय गोदोनि ओनो गावनि आदब बा गावनि खान्थिजोंहाय जोंनि बर'फोरा संनानै जानाय खौहाय जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि बर'आव बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर जों दाउ बेदर बा सबायजों अमा बेदर बेफोरबाय फायदोंबावो जोंनावहाय ओ ओ गोबां रोखोमनि नारज खौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो आरोबाव दंबावो जोंनि फस्ला फस्लाजों अमा बेदर ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम जोंनि गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौहाय जोंनि बर'फोराहाय ओ गुबैयै खारै खारैजोंहाय बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो अनला खारै बा सबाय होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै खारैजों बा खारै नङाब्लानो बेफोर ओंख्रिखौ जों संनानै जानो हाया बेफोरबायदिनो जोंनि बर' फोराहाय गोदोनिफ्रायनो गावनि आदब खान्थिजोंहाय ओ खारै मैगं बा खाददै खारै मैगं बेफोरखौहाय जों जानायखौ नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जोंनि गोदोनि दिनावहाय जोंनि आबै आबौमोनाहाय गोबां रो खोमनि ओ ना गुरनानै बा ना खा ख्राय हमनानै जानायखौ जों नुनो ओ बेफोरबादिनो जोंनि बर' हारियावहाय ओ ना गुरनानै मोनबोयोब्ला जोंनि आबौ आबैमोनाहाय गोबां रोखोमनि खाबथिंनाय बा गावनि न'खरावनो थानाय गोबां रोखोमनि मैगंफोरजों हाय जों जोंनि बर' हारियाव बा थोराव हाय लाइ लाफा बा फालें सुखा बेफोरखौथ' जोङो जोंनि बर' हारि ओ बेफोरबादियावनो जोङो ओ गोबां रोखोमनि नाफोरजोंबो बा खारदै खारै मेख बेफोरबायदिनो जोंनि गुबै बर'फोरनि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायो जे लाफा मैद्रु बा लाइ मैद्रु बेफोरखौबो जों जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि ओ मैगंफोरखौहाय आबाद मावनानै जानाय नुनो मोनो जेरैबायदिहाय लेस स्रा आलु फथल जिंखा जोगोनार थायसुम गाजर बे फोर खौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि गोदोनि फ्रायनो खाबोनायबा खाबथिं बोनानै जानाय मैगं होननानै बुङोब्ला जों गोबां नुनो मोनो जेरैबायदिहाय थास' मानिमुनि दुब्रि ओ मानिमुनि ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि धरमफु नाय नुनो मोनदों बेफोरनि गेजेरावनो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि ओ हाग्रानिफ्राय हाय मुलि महरै बा मुलि हिसाबै जानाय खौबो जों नुनो मोनो ओ बेफोरनो जाबाय ओ मानिमु धरमफुल खिफिलेवा अन्थाइ बाजाब गं फोरखौहाय जो जानायफोरावहाय बेफोरखौ मोजां होननानै जोङो मिनथिनानै मोनो जों थास जेरैबायादि हाइ बिलाइनिफ्राय लानानै बिथ'निफ्राय लानानै आइथिं
औ।
ओ बिबार गासै थाखाय बा जोंनि थैनि थाखाय मोजां होननानै जों मोनथिनानै मोनो बेफोरबायदिनो जों धरमफुल मानि मुनि बेफोरबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां बा उदै साफानि औ उदै साफा जानायनि थाखाय जायो होननानै जोङो मोनथिनानै मोनो गोदोनि फ्रायनो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि गोबा खहाबथाव हिसाबै जों जानायखौ नुनो मोनो ओ हारिमु होननानै बुङोब्ला थ' जों गासिबो मिथिखायो जे मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, थानाय जानाय राव हारिसा बेफोरखौनो जोंनि ओ गुबैयै हारिफोरनि बाहागो बेफोरबादिनो जोंनि बर' हारियाव गोबां रोखोमनि ओ मख'जा थाव मख'जाथाव ओंख्रिफोरखौ ओ मोननायनि अनगायैबो गुबुन हारियावबो जोंनि बे मख'जाथाव मख'जाथाव ओंख्रिया जायगा मोननायखौहाय जोङो दिनै आथिखालनि जुगावहाय नुनो मोनदों। बेफोरबादिनो जोंनि ओ ओंख्रि बा खहाबथाव ओंख्रिफोरखौहाय जोंनि बर' हारियावहाय संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ नोंथाङाबो नोंथांमोननि गामि गफा बा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबादियै संनानै जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जेनेबा जोङो उम ओंख्रि बा जोंनियाव मैगं थाइगं बेफोरबायदि होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायोआनो। ओ जोंनि बर' हारियाहाय गुबैयै ओ बेफोरबायदि बायदिसिना खाबथिंनाय बा हाग्रानि बेफोरबायदि मैगं-थाइगं बा जेरैबायदिहाय खारदै खारै लाइ लाफा बेफोरबायदि बायदिसिना खुथ्रा बेफोरखौहाय आगोलनिफ्रायनो बेफोरबायदि हाग्रानिफ्राय खाब थिंनानै मोननाय मैगंखौहाय जानानै उम मोजां मोनो आरो आ नागिरनानै जायो दाबो जोंनिया बेफोरबायदिनो बांसिनखौनो जोङो बेफोरबायदि नागिरनानै बा बेफोरबायदि बुथुमनानै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ आरो जोंनिया खारदै खारि होननानै बुङोबाथ' बेवहाय जोङो बायदिसिना बांसिनै जोङो बेखौ नाजों जानाय जायो जेरैहाय जोङो बेयावहाय बायदिसि ना होनानै जायो जेरै जोङो उथा बिलाइ बा खुथ्रा बिलाइ बेफोरबाय दिनो लाइ लाफा बा आरो लोगोसे औ औ नंगौ नोंथां। आरो लोगोसेनो दंबावो जोंनिया जेरैहाय जोङो बायदिसिना जोङो काक्रेट बिलाइ बा आ बिलाइ बेफोरबायदिखौबो जोङो बेवहाय जोङो हो लानानैहाय जायो नङा होमबा नोंथां? आरो जोंनिया बेफोरनि बायदिनो बेनि अनगायैबो बायदिसिना गुबुन मैगं थाइगं दङ जेरैहाय जोङो हानानै मोनोबा मेसें बोथोरावहाय जोङो दुब्लि फोथारफोरावनो मोनलाबायो जेरैहाय मुलि हारिनि मै गं होननानै बुङोब्ला जोंनिया बेहाय दङ आ दुब्रि माबा दुब्रि हाग्रा लायनो माबा मा होनो बुङो बेखौ मानि मुनि आरो लोगोसेनो औ औ आरो लोगोसेनो दंबावो जोंनिया जेरैहाय धरम फुल औ बेफोरबायदिखौहाय जोङो एवनानैबो
अन्थाय बाजाब औ
संनानै जायो औ। आरो मानि मुनियावहाय जोङो दाउफोरजोंबो जोङो ओम संनानै जानो हायो। बा रोसि खालामनानैबो बिदि जानो हायो। लोमजानाय समाव जोंनिया जाबाथाय बेफोरबायदिनो लोमजानायफोरा एसे गोसारोबा एसे ओम जोङो- संजानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बायदिसिना ना जोंनियाथ' लाइ लाफा मैद्रु बेफोरखौ जानानै बिदिनो मोजां मोनखायोआनो मोजां मोननायजों लोगोसे जोंनिया जानायल' नङा बेफो बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जोंनियाहाय ओ खारजि ओ नि न'खरावनो एफा एनै बेफोरबायदि मावनायबा। ओ न'आव नांगौ खिनि बा ओ न'आव नांगौ खिनि जखानिखौ गासैबो गायनानै बा ओ गायनानै बेफोरबायदि दि लायो आरो न'आवनो बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसेनो खायफा खायफा फा गैयि समफोरा- जेनेबा जायगा गैयि फोरखायनो बेफोरबायदि बायदिसिना जायगा गैयिफोरा बायनानैबो जायो। जोङो बे लाइ लाफाखौ बेखौहाय जोङो गुबैयैहाय जोङो गोजां बोथोर बा मेसें बोथोराव जोङो बेखौहाय गायनाय जायो। बा फोनाय जायो बेखौहाय जोङो ओ मै मैद्रु संनानै जायो। बे बोथोरावहाय मैद्रुनिनो सिजेन जायो आरो। मानो होननानै बुङोबा बेवहाय जोङो ओ गोबां न'खरावनो बांसिनखौनो लाइ लाफा मैद्रु लाइ लाफा मैद्रुखौनो जानायखो जोङो बांसिनै नुनो मोनो। बेजों लोगोसे ना ना-ना एवनाय बा ना बेफोरबायदि बायदिसिना आरो जोंनिया बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि अनगायैबो जेरैहाय जोङो ओ ना बा बेदर बेफोरखौबो आलुजों संनाय बा नाखौबो ओ संनाय बा गो गोखै मैथाफोरजों संनाय। बेफोरबोथ' मैगंआवनो गोग्लैयो नोङा होमबा नोंथां? औ। खायफा - खायफा सुबुङा जेनेबा थायो बेफोरबायदिनो। ना बा- बेदर जायो। थेवब्लाबो ओ बांसिन सुबुङानो जोङो जानायखौ खौ नुनो मोनो बेफोर बेदरफोराबो जोंनिया बेदर बाना बेफोरबो जोंनिया ओ मैगंआवनो गोलैयो। आरो बायदिसिना जोंनिया बायनानै मोननाय मैगं थाइगं दोङो। जेरैहाय बिदिनो- बुंनो थाङोबाथाय दालि बा सबायफोरखौबो जों बांसिनै बायनायानो जायो। नङा होमबा? नोंथां जोंनि ओरैजायथ' बारा ओ बेफोरनि आबाद सबायनि आबादफोरखौ जों मावनाय जाया नालाय नङा होमबा? बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ' समाबो जाया नङा एसे जाबायानो उनाव सावरायफिननोसै नामा?
औ औ गोजोन्थों नोंथां।
औ दे नोंथां औ। नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।